अ हेलौ नोंथां
अ नोंथां खो
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथ
अ अ मा खबर नोंथां?
मोजां नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ
नोंथां आं नोंथांनियाव आं माबा मोनसे फंसे बाथ्रा रायलायनो रायलायनो होननानै सोंदोंमोन बाथ्रा सोंनो होननानै हरदोंमोन नोंथां रायलाय जागोन ना? अ अ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बर'फोरनि ओ जाग्रा मुवा मा मा ओ जाग्रा मुवाखौ जायो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? अ देनाय होनबा फोरमायलाय
जोगोनार थास औवा मेवाय